खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो ओ माबाफोर खामानि मावदों नामा?
ओ जेबोथ' मावनाय जायाखै बेफोरबायदि
ओ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव दायो रायज्लायनो हागोन नामा?
मा आयदा नोंथां?
ओ आयदाया जाहैबाय ओ बर'फोरनि हाल जांख्रा जानाय। ओ बर'फोरनि हाल जांग्रा जानायनि सायावनो ओ सावरायनो सावरायनो आं सानदों ओ बर'फोरनि हाल जांख्रा होननानै बुङोब्लाथ' माइ गायनायजों लोब्बा गोनां मोनसे फोरबो ओ बे हाल जांग्राखौहाय बर'फोरा दैज्लां समाव माइ गायनाय माइ गायनायाव उम जेब्ला माइखौ गायै गायै उम माइ गायनाया जोबथा जाहैयो अब्ला बे हाल जांख्राखौ बर'फोरखौ खुंनायखौ नुनो मोनो। बे हाल जांख्रा होनोब्ला बर'फोरनि माइ गायनाया जोबथानाय समजों लोगोसे बर'फोरनि ओ रंजानाय जे माइ गायनाया जोब थानायजों ओ बर'फोरनि ओ जिरायनाय सम सफैनाय मोनसे बेनि ओ रंजानाय मोनसे सानस्रिया बेरखांफानायखौ नुनो मोनो। आरो बेनिखायनो जानांगौ बर'फोरा बे ओ हाल जांख्रा मोनसे उमाम खुंनानै बयबो ज' माइ गायनानै हालेवलायनानै बे जायै लोङै माइ गायनानै रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो बे हाल जांख्रायाव आरो बे हाल जग्राखौनो बर'फोरा ओ दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो जेब्लानिफ्रायनो बर'फोरा आबाद मावजेनबोदोंमोन माइ गायजेनबोदोंमोन बै समनिफ्रायनो जानांगौ ओ फालिबोगासिनो सिनो थानायखौ नुनो मोनो आथिखालावबो ओ माइ गायनाया ओ जोबोब्ला बा जे दिनखालि माइ गायनाया जोबथि जागोन ओ बेसानखालि ओ खोब रंजा बाजायै खोब गोसो होसारनानै बयबो सोरनिबा नखर 'खरसेनि न'आव जायनि जायनि न'खराव माइ गायनाया जोबथि सान जागोन बे दिनखालि ज' ज'यै ओ हौवाफोर हिन्जावफोर लोगो नांनानै ओ माइ गायहैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे माइ माइ गायनायाव रंजानाय हिसाबै न'खरनि बिगोमाखौ न'खरनि बिगोमा जाय बिगोमाजो न'खरनि हिन्जाव गा ओ बेखौ हाब्रु फोनलानायखौबो नुनो मोननाय जायो बे ओ जाल जांख्रा फालिनायावहाय हाल जांख्राखालि बर'फोरा माइखौ गोसो खुसियै गायनानै गायनायजों लोगोसे ओ गोबां रोखोमनि जायै लोङै रंजानायखौबो नुनो मोननाय जायो बे जानाय लोंनायावहाय बर'फोरा ओ गोबां रोखोमनि ओंख्रि मैगं बायदिसिना संनानै जाहोनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बिदिनखालिनो जानांगौ बर'फोरा ओ बाख्रि गायख'नोबो। बाख्रि गायखन्नाया ओ गुबुन गुबुन जायगाथिं ओ एबा गुबुन गुबुन जायगा लायैै जायगा ओ आलादा आलादा रोखोमनि जानो हागौ नाथाय जोंनिथिं बे हाल जांख्रा फालि खालिनो हाल जांख्रा जाखालिनो ओ न'खरनि बिगोमाजोआ माइखौहाय गायजेनन्नानै गायै गायै जोबथा जायोब्ला ओ माइ गायनायनि आलिनि ओ सा सानजायावहाय ओ बा बे बाख्रिखौ गायनायखौ नुनो मोननाय जायो ओ बे गायनायजों म बर'फोरा फोथायोजि ओ माइ गायनाया ओ माइआ लोखियाहाय ओ अराय समनि थाखाय ओम बाख्रियाव थाबाय थागोन होननानै। आरो बर'फोरा ओ हाल जांख्रा ओ फालिनायजों ओ लोगोसे मोनसे नेमखान्थिखौ फालिबोबाय थादों जे गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा ओ माइ गायनायजों गोथौ सोमोन्दो दङ। आरो बे गोथौ सोमोन्दोजोंनो थानायनि थाखायनो ओ बर'फोरा ओ बे हाल जांख्राखौबो जानांगौ फालियो बे हाल जांख्रा फालिनायाव बेनिखायनो जानांगौ ओ हाब्रुबो फोनलायनाय जायो। ओ गोदोनि दिनावहाय बे हाल जांख्राखौनो नांगोल जांख्रा होननानैबो बुङोमोन नाथाय आथिखालाव ओ बांसिनानो नांगोल जांख्रा होननाय बे सोदोबखौ खोनानो मोनलिया। नाथाय ओ बियो बर'फोरजों माबा मोनसे सोमोन्दो थाना थानो हागौ। जानांगौ बेनिखायनो जाना बे हाल जांख्राखौनो नांगोल जांख्रा बुङोमोन नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां। हाल जांख्रा नोंथाङाथ' सिगाङावनो एसेब्लाबो मोजाङैनो फोरमायलांबाय। हाल जांख्रा होननानै बुङोब्ला जोङोहाय गिबियावनो जोङो बुंनांगोन बर'फोरा मा आबादजों सोमोन्दो गोनांसिन आबादजों थांनानै थाग्रा मोनसे हारि। माइ आबारानो बर'फोरनि थाखाय मोनसे गाहाइ आबाद। बर'फ्रा जेब्लाहाय माइखौहाय गायजेनो अब्लाहाय जोङो आग लानाय जायो। बेवहाय जोङो थाव गुबै जेनेबा जेवारि आलारि बाथि सावनानै न'खरनि आयजो जाय बिगोमा बियोहाय माइ खौहाय आग लानानैहाय गायजेन्नाय जायो। आरोहाय जेब्लाहाय जोङाहाय माइखौहाय गायखांजोबो अब्ला जोङोहाय हाल जांख्रा होननाय मोनसे फोरबो खौ जोङो आरोबाव लायबावनाय जायो सिगां समाव बर'फोरा बांसिनैनो नांगाल, जुंगाल, खदाल, मोसौ, मैसो बेफोरजोंहाय माइखौ गायनाय जायोमोन आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरनि गेजेरजोंबो माइखौहाय गायनाय नुनो मोनबाय जायखौ होननानै बुंदों जोङो नांगोल जांख्रा नांगोलजों एवै एवै जेब्ला जोबथा सम जायो जोङो बेखौनोहाय नांगाल जांग्रा होननानै बुंहैनाय जायो जेब्ला सासे न'खर बिगोमाया माइ गायग्रा बिगोमाया माइखौ जेब्ला गायजेन बोनायनि उनावहाय जोबथा सम जायो अब्लाहाय जोङो नांगाल जांख्राखौहाय बानायनाय जायो बे माइ गायनाय समाव जेनेबा दाहोना, रुवाथि न'खरनि बिगोमा फंबाय, बिनानाव गासैबो ज' जयै जोङोहाय दुब्लि फोथारावहाय माइ खौ गायनाय जायो जेब्ला जोबनाय सम फैयो अब्लाहाय जोङोहाय गावनि मेंनायफोरखौ मेंगाहोनाय सम जिरायनाय सम फैनाय समहालागै जोङो नांगोल जांख्राखौहाय खुंनाय जायो आरो। हेलौ नोंथाङा मोजाङैनो खोनादों ना? औ।
खोनादों नोंथां।
बे नांगाल जांख्रानि समाव जोंनि बर'फोराहाय हा नोंथाङा बुंनाय बायदियै जोंनि ओरै एरिया थिंबो मा हाब्रुजोंहाय फुनलाय लायनाय जायो आरोबाव जोंङाहाय मोनसे नेम दङ जेब्लाहाय माइखौ गायखांजोबो अब्लाहाय मोनसे बाख्रि गायखन्नाय बे बाख्रिखौबो जोङो गायख'ननाय जायो। सिगां समावहाय जोंनिथिं नांगोल जांग्राखौ फुङावनो गायनाय जायोमोन आथिखालाव दा एसे सोलायबोनाय नुबाय आथिखालाव मानि बेलासियावबो जोङो नांगाल जांख्रा जानायखौ नुनो मोनबाय सिगां समाव जोङो फुंनि समावनो नांगाल दांख्राखौ जानाय जाहोनायखौ नुनो मोनोमोन। नांगाल जांख्रानि समावथ' बर'फोरा नायै, बेदरै जायै लोङो जेब्ला माइफोरखौ गायखांनानै फैयो अब्ला नोंथांमोननि जायगाथिंलाय आथिखालावहाय नांगाल जांख्राखौ माबोरै फालियो नोंथाङा एसे बुंलांदो नामा?
औ जोंथिंजाय नांगौ जांख्राया नोंथाङानो दहाय बुंलांनाय बायदि जे आथिखालाव नांगोलजों ओ हालेवनायखौ नुबांलिया। दानि जुगाव बांसिनानो जुग सोलायनायजों लोगोसे बर'फोराबो समजों खारफानो गोनां जादों। बेनिखायनो बे गोजाम ओ आदबजों नांगोलजों हालेवनायखौ ज्राब ज्रुब गारनायखौ नुनो मोनबाय आरो ओ बांसिनै गायनो गोदो जेसेबां नांगोल जों हालएवनानै जेसेबां गायनो हायोमोन नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टरजों हालेवनानै गायनायाव ओ गोबां सानसेनो गोबां गायनो हायो नालाय। बेनिखायनो जानांगौ आरो दानि जुगानो सोलायबाय। जेथिया जोंनि बर'फोराबो बे सोलायनायजों सोलायफाबाय होननानै बुंनांगोन आरो समा जोबोद आंखाल जाबोबाय जोंहा माने समजों खारफानो गोनां जाबाय बेनि थाखाय जानांगौ नांगोलजों हालेवनायखौ ओ गारबोबाय ट्रेक्टरजों ओ हालेवनानै हालेवनायनि गायनायनि थाखायनो जानांगौ दायो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि जोंनिथिंजायबो ओ गोदोनि समाव फुंङावनो ओ नांगोल जांग्राखौ खालामनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टरजोंहाय जों फुङावबाबो बेलासियावबो हालेवनो हायो। गोबां सुबिदा दङ जों मोनायावबाबो हालेवनो हायो बेनिखायनो जानांगौ हाल जांख्रा ओ खुंनायाबो हाल जांख्रा खालामनायाबो ओ बेलासियावबो जायो आथिखालाव जोंनिथिं थिंजायबो बे रोखोमनि हाल जांख्रा फालिनायखौ नुनो मोनो जे दा-दानि मुगायाव बर'फोरा ओ माइ गायनायखौबो जे समावनो सम मोनदों। बे समखौ नायनानै जे समाव सुबिदा जादों बे समखौ नायनानैनो ओ हाल जांख्रा खुंनायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदिनो माने हाल जांख्रा- ओ खुंनाया गोबां सोलायलांबाय गोदोनिफ्राय बे मोनसे ओ
औ बिदिब्ला नों नोंथां जोंनिया समा जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां औ बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ एसेबांनो दोनथ'सै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।